हेल' नोंथां।
औ -औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आं दासान्दि ओरैनो सिरायगासिनोसो दङ नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
औ -औ नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय बर' हारियाव ओ जोंनि बर' समाजनि हाबाफोरखौहाय नोंथाङा माबायदियै खुंबोनाय नुदों बेफोर नि सायाव एसे गुवारै फोरमायथिना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जेनेबा जोंनि बर'नि हाबा होननानै बुङोब्ला गुबैयै ओ बर'फोरा आगोलनिफ्रायनो गोबां गाजा - गोमजायै ओ हाबा खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
औ - औ नंगौ नोंथां।
औ गिबियावनो जेनेबा जुलि जानो बा हाबा जानो थाखाय जोंनो ओ सासे हौवाबा सासे हिनजावनि गोनांथि जायो आरो लोगोसे मोननै न'खरनि गोरोबनायनि गोनांथि जायो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बेफोरबायदिनो जोंनिया जुदि आ बर'फोरनि हाबा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनिया ओ आगोलो जेनेबा बर'फोरनि गुबै हाबाखौथ' जोङो हाथासुनि खौनो नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिनो औ गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि जाबाय जेरैहाय जोङो हाबाखौ गोबां रोखोमै खुङो जेरै गिबियावनो जोङो जेनेबा हाबाखौ जे हौवा गोदान बा हिनजाव गोदान बेफोरखौ दोनलांनाय बा बेफोरबायदि दोनलाङालासे लासिनोबो जोङो डायरेक्ट बा बेफोरबायदि हिनजाव गोदानखौ दोनहरखानानै जोङो हाथासुनि होनायखौबो नुनो मोनो। मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ - औ बेफोरबायदिनो जेनेबा बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला थ' जोंनिया बर'फोरनि हाब हाबायाव ओ गोबां रोखोमैनो बा मोजाङै बेफोरबायदि जानाय लोंनाय बा रायजो खौ राजाखौ जोंनिया ओ बेफोरबायदिनो जाहोयो ओंखाम बोथिसे नोङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंनिया जेरै बर'फोरनि गुबै हाबा होननानै बुंबाथ' जोंनिया हाथासुनि होननायानो जा जायो बे हाथासुनिखौहाय माबायदि खुंङो बेखौ आंङो नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनानै होगोन आरो दे नोंथां औ ओ जेनेबा जोंनिया बेफोरबायदिनो हाथासुनि होनायाव जोंनिया जेरैहाय ओ बेफोरबायदि ओ नखरनि हिनजाव गोदानखौथ' जेनेबा लाबोनानै दोनखानाय जायो नालाय हाथासुनि होनो थाखाय बेवहाय ओम बेखौ जों गुबैयै हराव बानायनाय जायो आरो जेरैहाय बे हराव बानायनायावबा जोंङो बेफोर बेबायदिनो मन्दब बायदिसिना बेफोरबायदि बानायबाय बानायनायनि उनावहाय बा हिनजाव गोदानखौ जो साजायबाय दखना थावसि गानहोबाय लोगोसे बेफोरबायदिनो बायदिसि ना खालामबाय आरो बेजों लोगोसे ओ जोंङो गिबियावनो जेरैहाय उम हाबा हो-हो होबाय जेनेबा दौरि बेफोरबायदि बायदिसिना लिंहुरबाय बेयाव आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोंङो बेफोरबायदि ओ जा हौवा गोजाव आरो हिनजाव गोदाननि आलो गोजोननि थाखाय जोंङो जेनेबा बोर बिबाय बा बाय दिसिना रायसनबाय रायसननायनि उनावहाय हौवा गोदाना हिनजाव गोदाननियाव ओ जोंङो सिन्दुर बा फो था बेखौ थु-थुनाय थुयो आरो लोगोसेनो बेवहाय उम बायदिसिना बायदिसिना माने ओ मंगल सुत्र जा बेखौ होनो मा ला बेखौहाय गानहोयो आरो‌ जेनेबा बिबारनि माला बेखौहाय गानहोयो बेनि उन नावहाय जोंङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव जेनेबा आरज गाबबाय होनबा ओ ओम उम आफा बोराय बाथौनि सेराव जों आथिं बा आखाय खबजबनानै जोंङो खुलुमबाय लोगोसेयैनो न'खरनि जा गोदिर गोलाव बा ओ गा गामिनि जा गिदिर गोलाव बे सोरनि सेराव जोंङो गोजोन संसार जालांनायनि थाखाय बोर बा बोर लाबाय नोंङा होनबा नोंथां औ आरो बेनि उनावहाय गुबैयै जोंनि ओ‌ हाथा सु नियावहाय हिनजाव गोदाननि ओंखाम संनायखौथ' गासिबो जानो लुुबैखायो नंङा होमबा नोंथां बेयावहाय जोंङो औ हिन्जाव गोदाननि ओंखाम संनायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबाहाय जोंङो गुबै बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोबा अनला खारै बे अनला खारैखौ ओ खुरना उम संनाय नुनो मोनो आरो बेनि उनावहाय बेवहाय बेवहाय जेनेबा सानैसो मानसि फजनानै बा बेवहाय जोंङो बर आरो लोगोसे बरनि जा बे ओ
थाफाग्रा बेखौ मा होनोथाय औ बिसिखि औ बरथरा बा बिसिखि बेखौ हाय जोंङो बिसोरखौ फजनानै आरो लो गोसे गामिनि सानैसो फुजुनानै बेखौहाय जोंङो खैना गोदानजों खैना गोजाननि लोगोजों जोंङो ओंखाम खुना होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंङा होनबा नोंथां औ औ बेनि उनावहाय जोंनि रायजो राजाखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
औ आरो लोगोसेनो बेफोरबायदि खालामाब्लाबो जेनेबा जायफोर सुबुंङाहाय ओ जेनेबा ओ हाबा गिदिर खालामनो गोसोबा बेफोरबायदि जोंङो बायदिसिना हाबाखौ गोग्गोमै जायफोरा खालामो बिसोरखौ जोंङो बायदिसिना ए बिबान लांनाय बा बायदिसिना बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नंङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नों
औ बिबार लांनायाव जों हा हौवालागोनिफ्राय बा जोंहा हिन्जाव गोदान लायनो थांङोब्लाथाय बिबान लांङोब्ला जोंनिया गाइखेर थाव, आलु, सिंनि‌, साफ फाद बेफोरबायदि बायदिसिना बुस्थुखौ जों लांनायखौ नुयो नंङा होमबा नोंथां गनावहाय खानानै जोंङो औ थिंख्लयाव सोनानै बेखौ बाननानै लांनाय खौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ
आरो लोगोसेनो जुदि जोंनि जा बे हाबानि जा बा जाखांनायनि उनाव जा खैना गोदान लाहानाव आलासि जाहोयो नाय बेखौ जोङो नेवथा हाबा होननानैबो बुंङो जाखौ खै दानहा बानायो नंङा होमबा जेनेब बा हाबा गोदोर बानायना हरनो हायाब्लाथाय बेफोरबायदि नेवथा जाफैनायावबो जोङो गिदोर बानायनो हायो बेवहाय जेनेबा हौवा गोदोनिफ्राय औ मुरि बायदिसिना बेफोरबायदि फैयो आरो लोगोसेनो हिन्जाव गोदाननि जा न'खरनि गिदिर गोलाव बा बिसोरनो जोङो मान बाउथाय बाउनो थाखाय सि जोम लाबोनाय नुनो मोनो आरो
औ औ
औ नोंथाङाबो नोंथांनि गामियावबो माबाफोराव बेफोराव जोंनियाव माबायदि हाय हाबाखौ खुङो बेनि बागै जेनेबा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हा नोंथाङा नोंथाङा बुंनो होनाय बादियैनो जोंनि बर' समाजाव बा बर' हारियावहाय जोंनि बर' हारिनि हाबाफोरखौहाय जोबोर गाजा गोमजायै गोदोनिफ्राय नुबोगासिनो दंमोन जों आरो खोनानो मोनदों गोदोनि फोरखौहाय जोबोर गाजा गोमजा बा रंजाथावै खालामोमोन होननानै। जोंनि आबै आबौमोनाहाय बुंबोनायखौ जों खोनानो मोनो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारियावहाय गोबां रोखोमै आथिखालाव हाबाखौ खुंनाय जों नुनो मोनदों जेरै ओ गोदोनि दिनावहाय ओ एसेबां गाजा गोमजाबा एसेबां गाजा गोमजा जायोब्लाबो एसेबां गिदिर गिदिर हाबा जानायखौ जों खोनानो मोनामोन। आथिखालाव नाथाय गोबां गिदिर गिदिर हाबा जानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां थासारिजों लोगोसे सोलायनाय बा जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालावहाय ओ गोबां सुबुङानो रिसेपसन हाबाखौहाय गिबियावनो खालाम नायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनाव सो जोंनि जा गुबै हाबा जायखौ जोङो ओ जरन होनाय होननानै बुङो बे जरन होनायखौहाय खालामनायखौ जों नुनो मोनो बे जरन होनायाव हाय जों न'खरनि बाय बाहागि बा बिदा बिफाफोरखौहाय आखाइ हमनानै ओ इसोरनि सेरावहाय साखि दोननानै राय राजफोरनि सिगाङाव साखि दोननानै हौवा गोदाननो गथायनानै होनाय खौ जों नुनो मोनो खैना गोदान खौहाय ओ बेफोरबायदिनो जों ओ बर' हारिनि हाबाखौ खौहाय नुनो मोनबोदों गोदोनिफ्रायनो जोंनावहाय जा ओ खिनि नेम दं बेफोरखौनो जों बानायनानैहाय जोंनि बर' हारिनि हाबाफोरखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ गोदोनि दिनाव नाथाय बेफोरखौहाय ओ खालामनायखौ बारा नुनो मोनामोन गावनि जा नेमखान्थि बेफोरखौल' ओ बांसिनै खालामनायखौ नुनो मोनोमोन जेरैबायदिहाय ओ जरन होनायखौ गिबियावनो खालामग्रोनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेफोरबादियै जा रिसेपसन हाबा बेफोरखौ नुनो मोनामोन आरो ओ गोदोनि हाबा होननानै बुङोब्ला जों खोनानो मोनबोदों जे गोदो ऐ खैनाखौहाय ओ खावनानै लाखिनायखौबो जों खोनानो मोनो बा खैना बोनानै लाखिनायखौबो जों खोनानो मोनदों बेफोर बेफोरबादिनो सिनायै खैनाखौ ओ ब्लाबो जुदि सेंग्राया मोजां मोनखुमानानै थायो बे सिख्लाखौहाय खावनानै बा बोनानै लाना फैनानै हाबा खालामनायखौ जों खोनानो मोनो नाथाय आथिखालाव बेफोरबादि जानायखौ बेफोरबायदि जाथायखौहाय जों जोबोर खम खोनानो मोनो आरो नोंथां बर' समाजावहाय गोबां रंजा रंजाथाव रंजाथाव ओइ हाबाफोरखौहाय जों खुंनो मोन दों‌ बर' हारिनि हाबा होननानै बुङोब्लाथ' गासैबो मिथिखायो जे ओ जौ लोंनाय बा रंजानाय बेफोरो गैयाब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि हाबाया जाया होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारियावहाय हाबा जायोब्ला गोबां गोथाव गोथावहाय खाजाफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय अमा बेदराथ' जोंनि बे ओ बर' हारिनि हाबायावहाय थाखायो बे बेफोरबायदिनो जोंनि बर' हारिनि हाबाफोरावहाय ओ जाखिनि नांगौ बेदर बा जोंनि हारिनि बेदरफोरखौहाय जोबोर खहाबथावै जानायखौ जों नुनो मोनो हाथा खुरनाय होननानै बुङोब्लाबो जोंनि बर' हारिनि गुबै ओंख्रि जा अनला खारैजों अमा ओ दाव बेदर संनायखौ जों खैनाखौ नुनो मोनो ओ बेफोरबायदियैनो जोंनि बर' समाजावहाय हाथा खुरनाय ओ बेफोरबायदिनो आखाइ हमलायनानै ओ इसोरनि सेराव ओ गावखौनो बाउसोमनानै हौवानियाव ओ गथायनानै गावनि देहाफोर देहा सोलेर बा गावनि ओ जिउखौहाय हौवानि खालामनानै होनाय फोरखौहाय जों नुनो मोनबोदों ओ बेफोरबायदिनो जोंनि बर' समाजावहाय गोबां नेम खान्थिजों जोंनि हाबा खुंनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ
ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा औ बिदि बिदिब्ला नोंथांजों उनाव फिन खेबसे रायज्लायबावनो आसा खालामबाय आरो नोंथां
औ औ औ औ नोंथां दे होनब्ला गोजोनथों